हा बरै खबरा?
बिदिनोसै नोंथां नोंथाङा देग्लाय मा मा खिति खालामदों?
हो
नोंथाङा दि-देग्लाय खिथिखो मा मा खालामदों होनदों? मा मा खिथि खालामदों। नोंथाङा खिथिखो देग्लाय मा मा खिथि आबाद मा मा खालामदों होनदों।
है गैया आलु जुखाम
ए
बारा गैया देगलाय।
आ देग
नोंथाङालाय मा मा गायदों
जोंआबो माइ खिथि लसोलै। आलु आलु सामब्रामफ्राथ' जाखाया नालाय माइ खिथिखौल'सो गायनो हाबाय।
ए माइफोरा गायखांजोबबाय।
माइआलाय दंबावो एसे गायनांगौ।
दैबाना जायाखै नोंसिनिथिं।
दैबाना जोंखै दैबाना जाथ'वाखै ओहो
ओ जोंथिंजाय दैया जादोलै गायनो हायाखै।
नोंथां मोननिथिं जायगाफोरा बिराद बरिया बरियााथार दां नंगोना
है दै लोमो मेसेंआल' मोजां
अ
दैज्लांआव दै लोमो।
ओहम
नोंसिथिंलाय बोरै
जोंनिथिंबो इदिनो जायगा जायगा दंला बायोलै
ए नफोराव मोजां दंजोबो ना
दङ दंनायालाय
आ गासिबो दंजोबो
दंजोबो
आ माथो ओंख्रि जायाममोन।
जोंहा माबासो अनलाजों दाउ
बा माथो गोथावथार जोंहाबो गैया दालि दलि आलु बथोनसो
अ
ओरै फरायनाया मानसि लिरदोना
फरायनायालाय इदिनोसै गजेरावनो। नोंथांमोनहा मा जायगा होनदोंमोनलाय।
ओइ जोंना बाक्सा
बक्सा बाक्सायाथ गोबां पार्कफोर मोजां मोजां दङलै बेना ओम मालाबा बेरायनो थांगोन दै नोंथां।
औ फै फैबा फन हर खेबसे
ओ जमानो बेरायहनोसै
औ नोंथां मोनथिलाय मा जायगामोनलाय।
जोंनिथिना ओहम माबासो ओ आसाम दैमाजि
आसाम दैमाजि गोेलेैयो होम्बा ए आसामनि मोन ओइ मोजाङै दंथयो गेजेरावनो एखेसो नाफोर मोनाखै नामा नोंसोरनिथिं
जोंनिथिं दै दा दै गैथवाना दै देरबालाय सालाबायबा नांलाबोयो
अ मा मा ना मोनो नोंथां मिथिलाय
इदिनि ना नास्राय फिथिख्रिफोर खावै मोनलाबायो इदिनो
अ खुसियाफोर मोना नामा?
खुसियाफोर दै रानबासो मोनोलै जोंखि जावलाबायबासो
जावहैनांगोन र मालाबा टाइम मिलायबा।
फैदो नों नोंथांखौबो नुफेराखैना एबार लोगो हमनोसै
औ दालाय माथो खामदो
दा दंथयो बर्टमान जिरायनानै
अ
उ
माइफोरा गायखांथवाखै नामा?
गायखांआखै ओंहो दंबावो एसे गायनांगौ
बिगाबोसे नोंसोरनालाय हाया लाय।
जोंहाना सात बिगालसो नोंथांमोनालाय?
जोंङानाबो गैया सल्ल' बिगाल' बारा गैया दाख्लै बंगालिफोर लानानै गायदोंमोन हान्सिद्रा।
खिटिफोरा बिराद मोजां जायो खोमा ना नांसिनथि नोंथां?
जानायालाय जायो एसे जासाबो
गेलै जोंखै जोंखै दलहा। ओंखायनो मोजांङैनो जाया माइ खेथि आबादावल' मोजां जायो जोंखै।
एम्फौफोर जाया नामा नोंसिनिथिं?
एम्फौफोर जायो जानाया एसे एसे।
औ। बोरै हाजिरा लाया नामा नोंसा?
हाजिरा लाना गायो।
अ गायाखै जिन्दा।
दिनै गायगोन खोमा दा
अ मा हायज्रा लादो नामा दिनै?
हाजिरालादो औ।
अ हाजिराया बेसेबां नोंसिनिथिं?
आरायस'ल'लै जोंखै।
अ गैया जेंथिं साराय थिनस'।
चारिथिनस'
औ नोंसिथिं खम माथो एसे।
उमलै नोंथां नोंसोरथिं बारा माथो ना?
आ खोथिया फोरालाय आखायाव बिसिबां?
जोंथिंजा आखाइायाव फसिस थाखा।
हब नोगोद दाम माथो?
ए नोंसिनिथिलाय नोंथां?
था खालाम'से
दस थाखकाल'?
औ नोंसिथिं लाब दंलै होमबालाय।
दङ जोंखाय नोंसथिं माइ गायनायसो लाब दं माथो होनबा जोंथिं खम आरोना।
औ।
अखाहायाखै नामा आोंथां नोंसिनिखै?
हा
अखायाखै नोंसिनिखोय नोंथां?
अखेलाय दय फुङाव हादोंमोन एसे सोरांसि सोरांसि दा हाथ'वाखै। नोंसिनिथिलाय हायोना हायाखै?
जोंसिमबो नै सानदुंहां अखा दोमैहां जागासिनो दङ हागोनसो नामाथाय मिथिया।
बिदिलै अखायालाय फैबायानो थायो।
उम।
बोरै हालेवनायफोरा बेसेबां दामफोरा?
हालेवनायफ्रालाय ट्रेक्टरजों एवबालाय सारिस' गाहाम लानो नायगिरो जोंखै।
अ हाजिराखोनो मोनथारालै जोंथिं नोंसिनिथिं मोनसोगारो नामा?
जोंखेबो मोना खस्थ'थारलै हाजिरा नागिर माइ गायनो नागिरनोबो
गोयालै मोननायथारा माथो। दा दाम बारा होनासो लाबोनांलायगौ नांथारगौबा
फैसा होनासो लाबोलायथारनांगौ
औ
हाजिराफोरखौबो एबार नोंथां टावांयाव बेरायनो थांसै
औ जायो।
जमानो माइ गायखांबा
औ गरम जाखासिगोन ना।
खनसे बेरायनो थांसै बेरायनोथ' मोनफेराखैना
औ।
बेरायहैलाबायनांसिगोन एबार
आराम थांसै लोगोफोर सानैसो लिंनानै
उम जमा जमानो इन्टारेस्ट जायोना
औ
लोगोफोर लिंदो नोंथाङाबो
औ लिंसै दङ सानै दंखायो कार गोनां दंखायो
होमबाथ जाबाय
बिसोरखौ लेंसै आराम थांसै
जायो ना माइ गाय माइ हा
गारिजों थांनायाव खै घन्टासो लागोनथाय
लागोनदां इदिनो सारि घन्टासो। मिथि मिथिलाय लाङालां थांफेराखैबो
अ जानाय हटेलफोरासो अबाव थाहैगोनथाय
जानाय हटेेला हजोंनो मोनखायो रुम हजोंनो रुम मोनखायो नोंथां
अ दाम लागोन खोमालै इसे
दाम लायो हरसेयाव हाजारसे गाहाम लायो सासेयाव
अ लायोयानो माथो होमबा
ए।
जोंथिंनि खामानि मावनो थांला बायोमोनलै माबाथिं खामानि मावनो दंहैलाबायो
औ मोजांलै टावांआव खामानि मावनो
थानदा ना
थान्दा बरिया फ्रेस जायगा
मानसिफोरा मा सिजोनाव बांसिन थाङोथाय टावांआव
बिदिनो मानो माबायदि सिजोन थाङोमोनथाय मिथिलाय लांला आंबो
अ आंबो मिथिया बारा थांफेरिखायनो मानसिफोरनाव सोंबा मिथिगोन र' गामिनिफोरनाव थांसिनोना इसोर गामिनिफ्रा थांबाय थायो
उम-उम माइ गायखांबा थांसै र' नोंसोरनाव खनसे नोंथां
औ फैदो फैथारनायाव जायाना
उम लोगोबो हमलायनाय जायाखै
औ आंनाबो टाइमयानो मिलायथारालै
थांनो सोलाबाखै र' नोंथां
औ
माइ गायखांबासो थांनाय थांनोसै नोंसोर
औ खबर हरबानो जागोन दे फैबा
जायगाफोरखौ मिथिला नालाय
औ बोरमा खासि दंखायो बेखौ जानो हागोन
बोरमााखासे दंखायो?
औ बेखौ जानो हागोन फैबाथाय ज'नो।
मा जायो र' माइ गायखां गोथोंसै नोंथां
औ। बोथोरा बोरै नोंसिरनिथिं गरम ना थान्दा ना माबा बोरै बारहावाया
दासान्दि गरमबो थान्दाबो जागासिनो दङ
गेजेरावनो
ओम